हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो बर'फोरनि जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अब्ला आङो बेखेवनोसै नङा होमबा
औ
जि दानाय होनोब्लाथाय नङा होमबा बर'फोरनि जि दानाय होनोब्लाथाय बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोराहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो जि दानाय जे हाबा हुखा बा जि दानाय आदब बेखौहाय गोदोनिफ्रायनो सोलोंनानै लाबोदों नङा होमबा ना? दा जोङो बेखौनो। माने गोदोनि जे बर' आइजोफोर बा आबै आबौमोनहा जेखिनि आदबफोर सोलोंनानैहाय दाबोदोंमोन जों बेखौनो दा उन संदों आरोना माने जों जोंबो बिसोरनि बा गोदोनिखौनो नायनानै बा गोदो जेरैबायदि जि जोम दायोमोन बेफोर आदबखौनो जोङो लानानै आथिखालावबो माखासे बर' न'खरफोरावहाय जि दानायखौ नुनो मोनो आरो दा जोङो बर'फोरा मा जि दायो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो दख ख'नायानो जोंना गुबैयै जों बर' आइजोफोरा दख'नाखौनो दाखायो। आरो दख'नाजों लोगोसेनो जेरै हौवाफोरा गानग्रा गामसा। जों बेखौबो दानाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बर'नि आर'नाइ बेफोरखौबो दायो लोगोसेनो दखनाजों लोगोसे जे बर'फोरा जोमो सादोर जोमो नङा। नङा होनबा जोमग्रा। ओ बेखौबो माने दानायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोङो जि दानोबाथाय गिबियावनो जोङो खुन्दुं नांगौ जायो। जों जेनेबा जों मा जिखौ दागोन बा जों मा खुन्दुंखौ दागोन खुन्दुंआथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा? दा जोङो खुन्दुंआ जेनेबा दख'नाखौ जों गुबैयै बांसिनैहाय खुन्दुं गुबैखौ दानाय जायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो खुन्दुं गुबैखौ दायो दख'नाखौ ओमफ्राय गामसानि बेलायावबा जोङो खलसुथाखौहाय दानाय जायो। आरो बिदिनो माखासे माब्लाबा पलिस्टार बेफोर खुन्दुंखौबो दानाय जायो आरो। जोंङो बेयावहाय गोदोनि जों दानिजों रुजुयोब्ला गोदोथ' बांसिनानो माने जि दानायावहाय आखाइजों सोंनानै दायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोदान मुगा बा जों गोदान मुगाजों सोनारबाय बा जों गोदान मुगाजों नानै थानो लानायलाय जोङो जे जोंना सि सोंग्रा दङ ना? द्राम होनाय जायखौ जोङो बेजोंहाय सोंनानै बांसिन दानायखौ नुबाय आरोना दा जोङो। दख'ना दानोब्ला गिबियावनो जोङो नांगौखिनि ओ खुन्दुं बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोगोन आरो दा बेयावहाय जोङो बेख'ना दानो थाखाय खुन्दुं गुबैखौनो बाहायखायो नालाय बिदिनो सोरबायाबा गोबां दागोन आरो जेनेबा सोरबाया दस दसकान बिसकान बिदिनो हिसाब नायनानै जोङो। खुन्दुंखो बायो आरो ओमफ्राय बेदिनो जों सिगाङावनो ओ खुन्दुंखौ खुन्दुं गुबै नालाय दख'ना दानायाव जोङो। माइदि होनानै लाग्रोयो दा माइदि होनोबो थाखाय जोंहा सिखौ सिङावनो आखायजों ओरैनो थुनानै लाग्रोनाय जायो। ना ओमफ्राय जोङो गोरान थुननाय आरो जे बे खुन्दुंखौहाय फाननाय बायदि बेबायदि खालामगोरो जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ ओमफ्राय गोरान। थुनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ माइदि होयो आरो दा माइदि जे होनो थाखाय जोङो माइरं नांगौ नांगौखिनि माइरं जों बेखौहाय औ
माइरंखौ माबायदि खालामो जेनेबा
औ माइरंखौ जोङो ओ सङो आरो ना ओंखाम संनाय बायदि दै होनानै जेन माइरंङा जेनेबा बेवहाय एसेबांबो नाङा बिदिनो एसे फवासेनि बारा बेफोरबायदि जों माइरंखौहाय संबाय बा आदा‌ किजि केजि खुन्दुङा बुरजाबा आदा केजि गाहाम सङो आरो ओमफ्राय बेयाव दैखौ बुरजा होयो आरो ना गोरान सङा आरो बे माइरंखौहाय एसे दोलो दोलोयै सङो आरो सिग्लिनो हानाय बायदि ओमफ्राय जों बेबायदिनो माइरंखौ औ औ औ जोङो माइरंखौ संनानै लाग्रोसै ओमफ्राय संनाया जा जुदि मोनबा थाय गुरै दोलो जाबाथाय आर ना मायदि होनो जायखौ ओंखाम माइदि संनाय बायदि ओमफ्राय दोलो दोलो संबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो गुदुङावनो आरो ना खुन्दुंखौ जों बै गोरान थुननानै लानाय खुन्दुङा बेखौ जोङो सोमबाय आरो दैयाव सोमग्रोबाय ओरैनो दैयाव सोमनानै लाग्रोबाय बे खुन्दुं गोरान थुननायखौ मुथा मुथा थुननानै लायो नालाय बेखौ दैयाव सोमग्रोबाय आरो दैया सिबा थाइ बे दैखौ सेब नानै बै जे जों मायदि सङामोन होमबा माइरं बेखौहाय जोङो सिगलिनानैहाय बे खुन्दुङूव फुनबाय आरोना ओ फुनै फुनै फुननानै गासैयावबो बे खुन्दुङाथ' गिसि जाबायमोन नालाय बे मुथाखौ आखाइ हमनानै गोबा खालामनानै जोङो माइरं सिग्लिनायखौ मोजाङै फुनबाय आरो ओंखामखौ फुनजोब बाय फुननानै बिदिनो मोजाङै ओैा नाबाय जोङो नाफ्लेनाय बायदि खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो बेबायदि खालामखांबाथाय थननानै दोनलायबाय आरो आरो बेबायदिनो मोनसे थाखौ आरो बिदि खालामलायबाय एखे खालामजोबबाय आरो ना सानसेयाव बिदि बिदिनो हानाय बायदि खालामबाय जेनेबा मुथाब्रै माबा बा सय मुथा सात मुथा बेबायदि खालामनानै जोङो माबायावहाय दाङानाथा दाङानाथा आरो सोरथि
खोरखि फिसा बा खोरफि फिबो दागौ बे बिैयावहाय सनानै बे खुन्दुं
सोनानै जोङो थुननानै लाबाय आरो माने माइदि होबाय गिसियै जोंङो बेखौ दा जों बेखौ हो हो औ
औ नोंथां बे दाङानाथा दाङाना थादि होनदो बेखौ बैसोरखिखौनो बुङो नामा नोंथां?
ओहो ओहो नङा सोरखिया सोरखि एसे आलदा आरो बे माने खुन्दुं सोग्रा आरो सोनानै दोनो जे बे गिदिङो ना सोर सोर गिदिंङो ओमफ्राय नैबे दाङा नाथाया जाहैबाय माने बायदियानो बेबो गोलाव आरोना ओरै खर'जोंहाय एसे गुवार साइसनि
ओमफ्रायो ओरै
ओरै उन साइस उनजोंहाय स्लिप जालांनाय आरो ना बेबो गलानो बेखौ ओरै सुनानै गन होरखिला गोनां जे थाबथाग्रा गोनां गनावहाय माबानाय जायो आरो ना दोननाय जायो ओमफ्राय बेैसोर जेथु सोरखि खुन्दुं सोनानै लाबाय जोङो बेखौ सोनानै बेहाय फाननानै फिदिङो आरोना बै दाङानाथाखौ फिदिङो ओमफ्राय जे दाङानाथा फिदिंबाथाय बे सोरखिया गिदिंबाय आरो ना बेबायदि औ बिदि जोंहा बुखायाना नानै लाबाय ओमफ्राय मायदि होननायखौ जों सानदुङाव फोरानबाय ओमफ्राय जों सान्दुुंङाव फोरानबाबो जोङो सम सम थाब थाबै दास्रिनानै होबाय थानांगौ आरोोना ब ओंखाम सिथाबनायखौ
अ रा बै
माने सिथाबफ्लेबाथाय जों बबिन सानायावहाय जोंना गोब्राब जायो आरोना जोंनो जरा नागिरनानै मोना जायो आरो
आरो औ औ ओमफाय जोंना रानबाथाय बे मायदि होनाया रानबाथाय नो आया ओरैनो आ औ नोंथाङा दे औ मोजां मोनथिजोब बा नोंथां
औ औ ओमफ्राय बबिनखौ सानै लाबाय ओमफ्राय म स होमबाथाय जोंना जे जों मा मोनथिनो ओ दख'ना दानायाव जों मा मा खालारनि बा मा मा गाबनि जों खुन्दुं बाहायगोन बेखौ जों नांगौथि लाबाय नायदि होनानै लाबाय बबेन सानानै लाबाय अब्लाथाय जोङो बेखौहाय सोंबाय आरोना दाथ' फ्राय बांसिनानो मा आ फ्रायजों बांसिन सनखा नालाय बुरजा बुरजाबो दायो। बेखायनो माने द्रामावनो सोङो आरोना सों बे दख'ना सोंग्रागोन ज ब्रा
ज थायोना औ आखाइजों फिदिंनानै संग्रा औ औ औ
मा होनो गानदैयाव मोजां रोखोमनि फाननानै रासो आरि खानानै ओमफ्राय नो खानानै बिदिनो साल खुनथा गायबाय आरो ना साल खुन्था गायनानै बेखौ इखन नो ओमफ्राय रासो बेफोरखौ फायखाबाय नालाय अब्लाथाय जोङो म जखानि बिदि बानायनानै जों जाबाय आरोना जिखौहाय बिदिनो दख'ना बा गामसा बेफोरबायदि
औ बे औ नोंथां
उम
बै साल खुन्थादि बुंदों बेयाव खुन्थायाइा थोंबैसे थायो बा मा मा जिनिस थायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां साल खुनथाया थंथाम थोंब्रै थाखायो नङा होमबा
औ
जोङो बे ओ साल खुन्थायया जोंहा थंब्रै गायनांगौ जायो बेवहाय जोंङो बै माबा बेवहाय थारखौ बसायनो थाखाय बेयाव जोंहा गोजौआवहाय ओरै गन गोलाव गोलाव होनाय जायो आरो ना बेहाय सिरा सिरा दाननानै होनाय जायो बे थारखौ सोनांगौ नालाय गोजौयावहाय साल खुनथा खौ जोङो एसे हाख्र' हाख्र' खालामनानै होयो आरो ना गोजौआव खर'यावहाय सानद्रै जायो जखानि खालामनानै सिदा सिदा खालामनानै जों साल खुन्थाखौ गायनाय जायो आरो ना दा जोंहा बाहाय गायनायावहाय जोंहा नांगौ जि दानायाव बिदिनो जोङो बै जि दानाय महरै सिखारहोनो थाखाय जोंहा गरखा नांगौ जायो गरखायाथ' बै गाहायाव थानानै जों दालाय आथिं गाया होनबा
औ
दालाय जों जि दानायाव आथिं गाया होनबा गाहायाव गन मोननै बा गन गरखा गंब्रै बिदिबा गरखा' गंनै बिदि होननानै गरखा नांगौ जायो जोङो बिनि माहाजों रासो थार गान्दै नांगौ आरो बेबायदिनो सेवारि गनसा आगरबाथाय जोंनो गनसा बुरजा नांगौ जायो आरोना जि दानायाव जों आगर गर लायोबाथाय ओमफाय बेबायदिनो जोङो गुस्थि महर जाखांहोनो थाखाय गुस्थिखौ दख'नानि जेरैबादि थायोना जिं जिं बेफोरखौसो होनानै नालाय बे बुस्थुखौ जों मोजां लाफ गोरा खालामनो थाखाय जोङो फुथुल थुयो आरोना बे जिङाव फुथुल थुबासो जोंनि गुसथिया मोजां जालाङो नालाय
समाबो जाबोबाय नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै दां ने
औ औ
औ उनाव लोगो मोनसिगोन